अ बरिया खोनाबाय दासो औ दा मा खालायगासिनो नोंथां?
दङ नोंथां बिदिनो नै बार जालाबायनानै दं गरमना बोथोरा।
अ अखा हायाखै होमबा नोंथां।
अखायाथ' गैया गोबावानो जाबाय नोंथां सप्तासेसो जाबाय अखाया।
अ अ होमबा माइ गायनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो अखा गैयाबा?
गायनाय फुनायाथ' मा होनो नोंथां बांद्राय गायनो मोनाखै दंबावो माने बांसिनानो
बांसिन दंबावोना?
औ औ औ।
जोंनि बिसु नोंथाङा गोबां माने खरनायनि जाउनाव माने माइखौनो गायनो
नोंगौ नामा नोंथां? बांद्राय मोजां खोनायासै माथो नोंथां।
हेल' खोनायासै माथो अ अ खोनाबाय खोनाबाय दे।
औ दा मा खालामगासिनो नोंथां?
बिदि दङ नोंथां नै ओरै जिरलाबायनानै बोथोरानो गरम ना ओंखायनो औवा सिंफोराव' जिरलाबायनानै दङ।
दा बिदिबा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला जों एसे आइदानि सायाव फंनै सावरायनि।
औ।
औ दा नोंथां मिथिखागौ नोंथां। जोंहा जोंनि जोंनि गेजेराव जामबुं होननाय मोनसे मुवा दङ दा बेसाद दा बे माने बुंबां गला जोंनि गेजेराव दि गोहोम खोख्लैदों मोजां गाज्रि बिनि सायाव नोंथाङा जा मोन्दांथि दङ बेखौ माने फंनैसो फोरमायना होदो।
अ औ औ जोंहाथ' मोजां गाज्रि बुंनो थाङोब्ला मोननैबो माने मबाइलनि गेजेरजोंहाय मोजां गाज्रि रोखोम बे माने मोननै दं आरो मोजांबो दं गाज्रिबो दं आरो। जोंहा मोजां बुंनो थांब्ला जोंहा खोनादों नोंथां औ जोंहा मोजांखौ बुंनो थ' नोंथां खोनादोंना?
औ।
हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
अह जोंहा बांसिन
औ मोजांखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा मा न'आवनो थानानै माने खोनादों ना आं नोंथांनिखौ माने
खोनादों खोनाहैदों जानांगौ ल लेट खोनाहैदों जानांगौ नों थां ङो खोनागासिनो मोजाङैनो बुंबाय थालाय।
जायाव बुंनो थांब्लाथ' जोंहा मा न'आवनो थानानै खोनादों ना नोंथां न'आवनो थानानै माने जोङो मा होनो मबाइलनि हेफाजाबै जों औ मबाइलनि हेफाजाबै जों माने बुहुमनि दाब दाब जायगाफोरखौहाय नुनो मोनदों आरो रो मा फरायसाफोराबो माने सोलोंथाइ बिथिङाव जों माने गोबां जौगासारनायखौ नुनो मोनदों। जोङो मबाइलनि हेफाजाबै आथिखाल मुगायावहाय मा होनो। बिजाबफोर एबा लेखाफोर लायालासिनो मबाइलनि गेजेरजोंनो माने फरायनाय एबा लिर नाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो मबाइलनि हेफाजाबजों इन्टारनेटनि हेफाजाब लानानै माने गावनि गोसोनि साननाय कुइसन एबा एन्सार कुइसनफोरखौहाय माने जों गुगोलावहाय सार्च खालामनानै बैफोराव माने एन्सारफोरखौ जों मोननो हानायखौ नुनो मोनदों आरो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा मा माखासे बबेबा दाब दाब गोजान जायगायाव थांनो थाखाय मा मबाइल फननि हेफाजाबै जोङो मा मा होनो जायगाफोरखौहाय नायनानै थांनो हानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो आरो बेनि अनगायैबो मा जोंहा माखासे